औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा।
मावाखै नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो जेबो हाबा मावाखैब्ला आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना।
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिब्दिब्ला। नोंथाङा आंजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना।
हायो नोंथां हागोन बुंनायसै। जे नोंथां मा आयदा एबा बा मा टपिकनि सायाव आंजों सावरायनो सानदों नोंथाङा?
बे टपिकआनो जाहैबाय दानि जुगाव गोदान गोदान ओंखारनाय एबा टिभिफोराव जों बायदि रोखोमनि फिल्मफोर एबा बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो बेफोरखौ नोंथाङा नायनानै एबा बेफोरखौ नोंथाङा नायो नामा एबा बेफोरखौ नोंथाङा नायनानै नोंनि जिउआव मा मा सोलोंनो हायो एबा मा मा खामानि मावनो हायो फिल्मफोर नायनायजों नोंथाङा आंनिसिम एसे सुंद'यै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिबालाय नोंथाङा आंनो सुंद'यै सावरायनानै होदो।
औ नोंथां जोंहा दायो फिलिम फिलिमनि सोमोन्दै नोंथांङा आंनाव सोंबाय दा जोंहा फिलिम होनोब्ला फिल्मा जाहैबाय नै घन्टानि स सम लायो एबा थाम घन्टानि सम लायो बेखौनो जोंहा फिल्म बुंना मिथियो आरो जोंहा फिलिमजों जोबोर मोजां मोजां बायदि बायदिफोर गियान आखल रायज्लायनाय अनलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा नुनो मोनो आरो एबा सोलोंनो हायो जेरै जोङो मोनसे फिलिमखौ नायोब्ला जोंहा गावनि जिउखौ एबा गावखौ जोंहा गोग्गानायबो मोनो एबा गाव गावनि गोसोखौ खुसिबो खालामनो हायो जेरै जोंहा मोनसे फिल्म नायोब्ला बेयाव गावजों गाव रायज्लायनानै मिनिलायनायखौ नुनानै जोङो गाव गावनि गोसोखौ खुसि खालामनो हायो। एबा जोंहा अबावबा मोनसे फिलिमाव जेरै बे एक्टरा गुबुन मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामोबा जों बेखौ नुनानै गोसोखौ मोजां मोनो बिब्दिनो बायदि बायदि जोंहा अनज्लायनाय रायज्लायनाय गावजों गाव मदद होलायनाय मिनिनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा फिलिमनिफ्राय सोलोंनानै मोनो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा फिलिमखौ गोबां रोखोमनि खालामनो हायो जेरै जोंहा मिनिनायनि फिलिम खालामनो हायो बिनि अनगायै रायज्लायनायनि फिलिम खालामनो हायो बिनि अनगायै दुखुनि फिलिम खालामनो हायो, बिनि अनगायै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि फिलिमफोर खामनो हायो आरो बे फिलिमखौ जेरै गुबुन गुबुन हादरनि एबा गुबुन गुबुन हादरसानि सुबुंफोरा बानायो जों जायखौ नायो जोंहा बेफोरबायदि फिलिमखौ नायनाय जायोदि जोंहा जेबो हाबाफोर एबा खामानिफोर मावनांगौ गैयाब्ला जोङो खामानि मावखांनानै जिरायनाय समाव एबा मोनानि जा खांनानै उन्दुनाय समाव जोंहा बेफोरबायदि फिलिमखौ नायनो हायो एबा जोङो बेफोरबायदि समाव जोंहा सम थानायावनो जों बेफोरबायदि फिलिमखौ नायो आरो जोंहा फिलिम होनना मिनथि योब्ला गोबां रोखोमनि फिलिम दं जेरै बायदि बायदि रोखोमनि हादर हादरसाफोरा खालामो जेरै गावलायनायनिबो खालामो बुलायनायनिबो खालामो गावजों गाव अनलायलायनायबो खालामो गावजों गाव मिनिलायनायबो खालामो बायदि बायदि रोखोमनि फिलिम खालामनो हायो आरो जों फिलिमखौ नायनानैनो जोङो गाव गावनि जिउ गाव गावनि उन्दै उन्दै गाव गावनि गेदेरफोरखौ लानानै जों ओ जोंहा बे फिलिमनिफ्राय जोबोर मोजां आखल गियान बायदि बायदि रोखोमनि रायज्लायनाय नुथाय समायना रमायना बायदि बायदि नुनो मोनो आरो सोलोंनोबो हायो। जाहा दा फिलिम होनोब्लाथ' बुजिखायो फिलिमा मोनसे जोंनिनो जोंजोंनो नायजाग्रा जायखौ जोङो नायो मबेल टि बि, बायदि बायदि फर्दाफोराव बायदि बायदिफोराव जोंहा फिलिमफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोर फिलिमखौ नायनानैनो जोङो गाव गावनि देहाखौ एबा गाव गावनि सोलेरखौ जोङो समायना रमायना एबा गोग्गोबो लाखिनो हायो जायनि जाउनाव जोंनि देहाया मोजाङै एबा गोसोआ खुसियै थायो आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि अनज्लायनाय बायदि बाय यदि रोखोमनि नुथाय बायदि बायदि रोखोमनि मिनिनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बेफोरबायदि फिलिमखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि फिलिमनि सायाव लानानै फंनैसो बुंनाय रावखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां नों थांनि बे फिलिम नायनानै मा मोनो एबा मा मा जाहैनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा जोबोद मोजाङै सावरायनानै होबाय आंनि सिगाङाव बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
अ अब्ला नोंथाङा बे फिलिमनि बागै आंनो नोंथाङा फिलिम नायनानै मा मोनो एबा फिलिमखौ मानो नायो फिलिम नायनानै जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो बेफोरनि बागै सुंद'यै सावरायना होनो गोन नामा नोंथां फोरमायना
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय ओ फिलिमखौ जों बांसिनानो मबाइल टि भि एबा गिदिर गिदिर सिनेमा हलाव जों नायो। एबा नुनो मोननाय जायो। फिलिमा जाहैबाय अनेक रोखोमनि फिलिम थायो जेरै मोजां मोनज्लायनायनि । हादर जौगाहोनायनि आरो मोजां गाज्रि अनेक रोखोमनि फ्इल्म दं जेराव गावनि हादर जौगाहोनाय फिलिम बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा गावनि हादरखौ माबायदि जौगाहोनो हागोन माबायदि खामानि मावनानै जौगाहोनो हागोन एबा नोंथाङा आरो गावनि लाइफआव दावगालांनोबा मा मा हाबा मावनांगौ मा मा खामानि मावनांगौ बेफोरखौ फिलिमाव एसे गोरलै रावै एबा गोरलै बाथ्राजों फोरमायनानै होनाय जायो बेफोरखौनो जों नायनानै आरो बेफोरजोंनो जों मोजां फिल्म नायोबा जोंनो मोजां गियान मोनो बेफोरखौ जों नायनांगौ मानोना फिलिमनि एबा फिल्मफोरनि हेफाजाबैनो जोङो जोंनि लाइफआव एबा जिउआव एसेबाबो मुलाम्फा जायो आरो गोबां रोखोमनि गाज्रि फिल्मफोरबो दङ मोजां फिलिमफोरबो दं जों बेफोरखौ मोजां फिलिमफोर जों नायनांगौ आरो फिलमा जाहैबाय गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन हादरसाफोराव दिहुनजानाय मोनसे नुथाय जों बेफोरखौ टि भि मबाइलफोराव बांसिनानो नायनाय जायो आरो सिनेमा हलाव नायनो थाखाय फैसा होनानै नायनांगौ जायो। आरो फिलिमा अनेक रोखोमनि दं जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया फिल्मखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव नायनो हानाय जायो मानोना फिल्मा बोसोरफ्रोमबो फिलिम गोदान गोदान मुभि एबा फिल्म ओंखारो बेफोरखौ जों नायनो हायो। जेराव फिल्माव देखायनाय जायोदि नों नोंनि जिउआव माबायदि दावगालांनाय हायो एब्ला नों नोंनि जिउआव मा खामानि मावनानै मोजां मोनो बेफोर बायदिफोरखौ फिर फिल्माव एसे गोरलै रावजों फोरमायनानै होनाय यो बेफोरखौ जों नायनानै बुजियोब्ला एबा बेफोरखौनो जों नायनानै मोजां खामानियाव बाहायोब्ला एबा मोजां खामानि सोलोङोब्ला जों जोंनि जिउआवहाय अनेक रोखोमनि दावगालांनो हायो। जेराव फिल्मनि दारैबो जोङो जोंनि लाइफ खौ सोलायनो हायो एबा जोंनि जिउखौ सोलायनानै लानो हायो। बिब्दिनो फिल्मा मोनसे जोबोद मोजां आयदा बेखौ जों नायनांगौ। आरो गुबुन खायसे फिलिमखौ जों नायनाङा मानोना फ्लमा मोननै रोखोमनि थायो जाय फिलमा मोजां बेखौ जों नायनांगौ आरो एफा जों नायनानै बुजिनानै लानांगौ आरो फिलिमा माबायदि जायो जों बे खौ मोनथिना लानाया गाहाम दा बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनि बे बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों?
जोबोर मोजां जादों नोंथां बरिया।
अ बिन्दुललाय दे नोंथांना।
औ